थ औ नोंथां औ अ नोंथां नो दंलाबायो नै जिरायनानै नोंथां
अ नोंथाङादायो जेबो हाबाफोर मावफैदाना नोंथां।
जेबो हाबाथ' मावाखै नथां ओरैनो माने गोदाव सोराव दंलाबाय नोंथां।
सान्दुङआबो गोसाना।
औ नोंथां ओंखामा बेरासिनो सिनि जाथ'वाखै नोंथां।
जाखांबाय
जाथ'वाखै नोंथां जाथ'वाखै।
अ ह जोंहा जाहाजखांबायमोन नोंथां।
अ माओंख्रि जाखो नोंथां।
औ ओंख्रियाथ' जोंहा माबासोमोन ओ सबाय बिमाजों आलु सोमोन नोंथां। नोसालाय मा ओंख्रि संगासिनो नोंथां।
जोंनाथ' मैथाजों नासो संदों नोंथां दासो संगासिनो माने।
जेबो हाबाफोर मावाखै दा नोंथां।
मावाखै नोंथां माने ओरैनो दंबाव जिरनानै।
अ अ अ ओ नोंथां आं माने नोंथाङा आंजों मोनसे आयदानि एबा टपिकनि सायावसो रायज्लायनो होनानै कल कल खालामनाय जादोंमोन आं नोंथा रायज्लायनो हागोन नामा नोंथाङा।
अ हागोन-हागोन नोंथां बुंलाय मा आयदा बहेबा टपिक बियो नोंथां।
आयदायाथ' जाहैबाय जेनेबा आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनोसो सानदोंमोन आरोना। जेनेब्ला जोंहाथ' आंहाथ' एसे गोबां हा दं माने एसे गोबां बिबांनि हा दं माने आं बेवहाय मोननै मोन थाम आबाद एबा बागान खालामनो सानदोंमोन दा आं माने नोंथांनाव सों सोंनो सानदों जेनेब्ला आंहा रबार बागानबो एसे दंखायो आरो नोंथां माने आङो सापात एबा गय बागान बानायनो सानदोंमोन बबे मोनसेखौ बानायब्ला साबसिन जागोन नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै हरनो हागोन नामा बेफोरनि बागै।
अ हागोन हागोन नोंथां।
अ दे होनलाय नोंथां बिदिब्ला नों बबे मोनसेखौ मोजांसिन जागोन बायदि मोननैनि गेजेरखौबो एसे सावरायनानै होदो मोननैखौबो।
जेनेबा आं बुंग्रोगोन दि जेनेबा जों नोङो नोंथाङा जेनेबा साफात बागानखौ बानायनाया मोजांसिन जागोन नोंथां मानो होनोब्ला। दा जोंनि सापाता जेनेबा खिलिनानै जेनेबा बिलाइ गोरलै खिलिनो थाखाय जेनेबा बारा गोबाव सम दङ नङा नोंथां जेनेबा। ओ बोसोरसे बोसोरनैयावनो जों मोजाङै खिलिनायखौ जों नुनो मोनो नङा मोनदां
औ नंगौ नोंथां औ।
आबादखोथ' जों जेनेबा गिबियावथ ' पुलिसो बायग्रोनांगौ नङा मा नोंथां। जेनेबा जों फुलिखौ बायग्रनानै जेनेबा जों मोजां गायोब्ला आरो जों मोजां दै एबा मोजां हायाव ओ नायनानै गायोब्ला आबादा जेनेबा खिलिनो थाखाय बारा गोबाव सम नाङा जेनेबा जोङो खम सम खम सम बोसोराव नो जेनेबा खिलिनानै जेनेबा जों रांखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां आरो जों ओ बे सापातखौथ' जों गिदिर-गिदिर दारिमिनफोराव लाङो नङा होमबा नोंथां। आरो जों सापातनि बे फैसाखौ एबा रांखौ मोननो थाखाय जोंनि बे फैसा-फैसा एबा रांखौ मोननो थाखाय जोंनोथ' बारा गोबाव सम नाङा ओरैनोबाबो जों खिलिबा एबा साहापाता गोजौ जाबा जेनेबा जोङो ओ जों खोनानो मोनदों सय मास एबा द' दानावनो ओ मोनो होननानै फैसाखौ नङा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो गया बुङोदि जेनेबा आङो आरो गयखौ बुङोदि जेनेबा ग गयखौबोथ' जो फुलिखौनो गायो जेनेबा जों आरो गयखौ जेनेबा फ्रि खिलिनायावनो जेनेबा फिथाइ थाइजासिम खिलिनायावनो गोबाव सम बोसोर नांगौ जेनेबा जोङो दाइन बोसोर सोर जि बोसोर गाहाम बेफोरबायदि बोसोर जेनेबा नांगौ होननानै जों आं मिथिनो मोनदों। आरोना नोंथां जेनेबा जों गय ओबोसे जों रांखौ राङाथ' मोननैयावबो एखेयानो जों मिथियो मिथिनाया ओमफ्राय जों गयखौ फिथाइ थायनो थाखाय जेनेबा जों बोसोराव खनसे खनसेल' थायो होननानै जों मिथियो जेनेबा जों बोसोराव खनसेल' मोनो जेनेबा जों गय फिथाइखौ आरो बिनि सायाव जेनेबा जों गय फिथाइ एबा मोननो थाखाय गया जौनो थाखाय थाखाय जेनेबा जों गोबाव सम नांगौ होननानै जों गयखौ बुंनो हायो आरो ना नोंथां
औ
औ नोंथां जेनेबा जों गयखौथ' जों बोसोराव खनसेल' मोनो नालाय आरो जों दाइन बोसोर एबा जि बोसोर गाहाम जेनेबा गयखौ खिलिनानै जेनेबा गयआ फिथाइ थाइसिम बेफोरबायदि नांगौ होननानै जों मिथिनाय मोनो आरोना ओरैनो बुङोब्ला जों आबदाल लानायखौ बुङो। आबदाल लानायखौ बुङोब्ला नोंथां जेनेबा जों सापर्टखौबो जिखिनि आबदार लानांगौ गयखौबो बि बेबायदिनो आबदार लानांगौ नङा नोंथां गोजौ जाजासिम मानो होनोब्ला जों गयखौ औ मानो होनब्ला जों गयखौ जेनेबा गाहाय समाव जेनेबा जोङो आपडाद लायाब्ला जेनेबा जों माखासे ओ जिब जुनारफ्रा एबा जों मोसौफोरा एबा बोरमा फोरा जों गय बिलाइफोरखौ जानानै थाङोब्ला जों। जेनेबा जों गया जोंना मोजां जानाय नङा नङा होमा नोंथां आरो जों गयनो जेनेबा गयनो जेनेबा जों जेनेबा फिसा फुलि समावनो जेनेबा जों गायनाय समाव जेनेबा जों मोजां हासार होनांगौ एबा हाग्राफोर रज'बा जों दानस्रांनांगौ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ औ
माने बुंनो थाङोब्ला जों गयाव माने गयखौ एसे आबदाल लासिननांगौ होनबासो जों गय गायनानै जों मोजां आरो माने मोजां रां खामायनो हागोन आरो आरो जों गोबाव गोबावजोंसो खेनसे मोननाय जायगोन आरो जों दाखौ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोथां
सापातखौथ' जों बुंनो थाङोब्ला जों सापातखौबो बेबायदि नाबदाल लानांगौ जेनेबा जों हाग्राफोर हाग्राफोर रज'योबा जों हाग्राफोरखौ दानस्रनांगोन एबा हाग्रा थैनायनि मुलिफोर होनांगोन नङा होमबा नोंथां। आरो जों साफादा साफादावबो जोङो मुलि होनांगोन जेनेबा नांगौखिनि जेनेबा एम्फौ जायैनि एबा अ गुबुन जिब जुनारफ्रा जालांनो जों जेनेबा साफा-साफादखौबो जेनेबा नेनांगोन। नोंथां आरो जों एमफौ एनला जायिनिबो मुलि होनांगोन आरो नांगौखिनि दै सारनांगोन नङा होनबा नोंथां थां
औ नोंथां
औ जों बुंनो थाङोब्ला मोननैयाव जों बुंनो थाङोब्ला जेनेबा औ जों बुंनो थाङोबा जेनेबा मोननैयावबो खस्थ' गोनां जेनेबा नङा होनबा नोंथां जेनेबा बा मोननैआवबो खस्थ' दङ आबाद मावनायाव आरो जोङो खस्थ'आथ' खस्थ' मोननायावो खस्थ' नाथाय जोङो रांखौ जों जेनेबा सापातआव बांसिन मोनगोन होननानै जों बुंनो हायो आरो ना नोंथां।
औ-औ नोंथां होमबा साफाथ'खौ गायोब्ला जुदि नोंङो बांसिन मुलाम्फा जागोन होननानै होनो आरोना एसे सायनानै मिथिबाय नोंथाङाबो दे साफ फैसाफोर मोनो होननानै जेनेबा नंगौ मोननायालाय मोनो आंबो एसे मिथिना मोनबाय जेनेब्ला जोंहा सापातखौथ' जेनेब्ला गोबां गिदिर गिदिर ओ दारिमिनफोराव एबा लांनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ। औ औ नोंथां।
औ माने सापातजोंनो जों माने एसे बिगा बा बिगाब्रै जों गायनानै लानो हायोब्ला बा बिनि बुरजा हम गायनानै लानो हायोब्ला माने जोंहा जोंहा रां रुफानि बांद्राय जोंनि जिउ खुंलांनाय राहायावहाय माने रां रु रुपानि बांद्राय आंखाल जानाय नङा होननानै आं माने सानबाय आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
दायो नोंथां आं गयखौबो गाया नङा उन समाव सम मोनोब्ला एबा समफोरा जायोब्ला आं गयखौबो गायगोन मानो होनोब्ला जोंहा गयावबो माने गयखौथ' जानो थाखाय एसे गोबाव टाइमानो लायो होननानै आंबो खोनादों आरो बेफोरो देरनांगोन देरनानै जेनेब्ला आं खोनानो मोननाय बायदिब्लाथ' गयाबो जेनेबा नोङो जुदि गोरलैनिफ्रायनो आबदार लायोबा गायस्लाय गायस्लाय गायबाय थायोब्ला माने बे गयाबो गाहाय गाहायावनो एबा थाबैनो फिथाइ थायो होननाय खोनादों नोंथां नंगौना नङाथाय बे बाथ्राया।
बे बाथ्राथ' नंगौ नोंथां आरो मोनसे बाथ्राबाव नोंथां माने जोङो ओ सापात बे खौथ' जों जेनेबा
जेनेबा जों सातखौथ' आबदाल लाबाय थानांगौ नङा मा नोंथां जेनेबा जोङो ओ हाग्राफोर रज'बा जों फुबाय थानांगौ एबा जों आपदाल खालामबाय थानांगौ सापातखौ आरो जों गयखौ बुंनो थाङो थाङोब्ला जेनेबा जों गयखौ जेनेबा जौजासिम एबा एसे गोजौ फिथाइ थायजासिम बिसिम थांनाय थाङोब्ला जेनेबा जों गयखौ आबदाल लाबाबो जोङो ओरैनोबाबो गया थाइखायो नङा नोंथां जेनेबा हाग्रा बंग्रायाथ' जेनेबा एसेबां गोजौ रज'आ नालाय जों जेनेबा हाग्रा बंग्राखौ जेनेबा हाग्राफोरखौ जों एसेबां बिदि दानस्राङा एबा साफा खालामाबाबो जायो मानो होनोब्ला जों गयाथ' गोजौआवसो थायो नालाय नोंथां।
औ दायो होमबा आङो सापातखौनो गायनो सानबायमोन नोंथां।
औ साफतआनो मोजां जागोन नोंथां साफातानो
औ माने उन समावहाय एसे एनै हा आग्लायोबा बा बे साफात गेजेर गेजेर गयखौहाय ओ गायना होनोसै मानोना जोंहा जेनेबा सापातफोराथ' जेनेबा होनब्ला सान्दुं नांबा एसेबां मोजां जाया माने सायख्लुङआव बांसिन जायो होननाय खोनादों आमफाय बेनिखायनो माने गखौबो आङो गेजेर गेजेर गायनानै सानबायमोन नोंथाङा मा बुंनो सानो
औ नोंथांनि साननायाथ' मोजाङानो नोंथां माने ओरैबाबो ओ सा साफातखौ जेनेबा आलदा आलादा गायाबाथ' मोननैखौबो साफात खालामनांगोन नालाय जेनेबा नों मोननै खौबो ज'मा गायफायोबा जेनेबा मोनसे समावनो साफा खालामनानै जाफाखायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
औ बावदों
आरो बिदिब्ला नोंथां जोंहा नोंथांनिफ्राय आं गोबां बाथ्राफोर मोनथिबाय आरो नोंथां जेनेब्ला आं दह बुंदोंमोन जे आंहा रबार बागानबो दं आं बिनि बागै एसे फोरमायनानै होनो नोंथांनि सिगाङाव
औ नोंथां औ
आं रबार बागानावबो मोनो मोना नङा जेनेबा आं गोबां आंनि जेनेबा जिउ खुंनाय राहायाव गोबां मदद मोनबोबाय आं गोबां माने गोबांथ' होनला आं जेबा नांगौखिनि आं रां रुफाखौ रग बागाननिफ्राय माने बेनि थाखायनो आं माने जेब्ला बागानखौनो बानायदों होनदों आं आं साननानै मोनबाय आरो ना नोंथां बिदिब्ला जाहा नोंथां समाबोथ' जाबाय फनखौ एसेयावनो दोनथ'लांसै नामा नोंथां
औ नोंथां औ जागोन नोंथां औ औ औ नोंथां औ